हेलौ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
आं नोंथांजों जे जोंनि बर'नि माखासे आसार खान्थि दोरोंफोरनि सा सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
सावराय जागोनना नोंथां?
औ थारैनो हागोन सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां दे अब्ला नोंथाङा गिबियाव आनो फोरमायग्रोदो नामा। उनावहाय आंबो नोंथांनो एसे फोरमायदेरनोसै आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां आं नोंथांनो बे जोंनि बर' हारिमुनि आसार खान्थि बिदिनो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो, बिदिनो मैगं थाइगं, बिदिनो जानाय लोंनाय। फारसेनिफ्राय नोंथांनो एसे जिखिनि हायो सुंदयै सावरायनोसै नोंथां।
जागोन दे नोंथाङा जेसेबां मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायदो। आं जेसेबां मिथिगौ नोंथांनो उनाव फोरमायफिननोसै।
औ औ जोंहा जोंनि जोंनि बर' हारिमुनि जिखिनि राव हारिमु आसार खान्थि बुंब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा माबा मोनसे हारिया माने बे बुहुमाव मोनसे जाथि बा हारि हिसाबै सिनाय-सिनायथि बा मिथिजानो गोनां जायोब्ला जोंहा गिबियावनो मा नांगोग्रोन जोंनो मोनसे राव। जायखौ जोङो रायनाय, बा राव रायनाय, बा रायज्लायनाय जों बेखौ खमैनो नांगोन आरो ना जोंनो नोंथां। मानो होमबा बुहुमाव राव गैयाब्ला नोंहा मोनसे जाहा माबा हारि बा जाथि होननानै सिनायथि मोननाय बा गनायथि मोननाया गोब्राबा आरोना माने एखायनो जोंनो मोन से हारिमुखौ मोनसे हारिखौ जुदि जोङो सिनायथि होनोबा इयुनाव बा बुहुमाव जोंनो बे रावनि जोबोद गोनां सै आरो ना। औ नोंथां औ बेनि उनाव जोंहा थायो माखासे आसार खान्थि बिदिनो गाननाय जोनो बुहुद मोने गोबां दं। बिदिनो जोंहा निजा जोंहा माने मोनसे हारिमु दङ जोंहा जेनेबा बिदिनो हमनानै ला गाननाय जोमनाय, बिदिनो दानाय लुनाय, बिदिनो जानाय लोंनाय जोंहा बिदिनो माखासे फोरबोफोर दङ जोंहा हमनानै ला जोंहा बैसागो मोसानाय, बा हारिमु बेजों लोब्बा गोनां जोंहा दङ। जेरै हमनानै ला सासे मोनसे हारिखौ सिनायथि होनोब्ला बेहा मोनसे फोरबो बा हारिमुबो थाथारनांगोन। बिदि हिसाबै जोंहा दङ मोनसे जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय। बे जोंनि हारिमुनि मोनसे मोनसे सिनायथि गोनां मोनसे मोसानाय, बा हारिमु फोरबो। बेयाव जों बागुरुमबा मोसानाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे मा थागोन राव बेयाव लोगो लोगो मा फैग्रोगोन रावा फैग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
मानो होनबा बागुरुम्बा जिखिनि मेथाइ बा हारिमु बा बाबि माबाखौ जोंनि रावासो माने सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारहोयो बा मिथिहोयो। बेनि बेजों लोगोसे जोंहा माने बे हारिहा माने मा गाननाय जोमनाय दङ? जेनेबा बिहा मा सिनायथिनि थाखाय बिनि जिखिनि गाननाय जोमनाय बेयो माबायदि दि बेखौ मिथिहोनो थाखाय बा बेजों मिथिहो थाखाय जोंहा मा दङ जोंहा निजा आंगो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ-आबौमोननिफ्राय सोलिबाय थानाय निजा जोंहा बिदिनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जिखिनि दानाय लुनाय गानबोनाय जोंहा निजा आंगो मा दङ दख'ना बा गामसा, जेनेबा हिनजावफोरनि थाखाय जोंहा दङ दख'ना, बिदिनो दख'नाफोर बिदिनो माखासे गामसा, आर'नाइ बिदिनो ब्लाउस जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिनायथि गोनां माने जोंहा निजा गाननाय जोमनाय दंखायो आरोना। जायखौ जोङो बुहुमाव सुबुंफोरनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे जाथि दं। बा राव दं, हारि दं, निजा गाननाय जोमनाय दं होननानै जोङो गोग्गानानै लानो हायो आरोना। बा सिनायथि खालामनानै होनो हायो। बेजों लोगोसेनो जोंहा माने माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरबो दंखायो आरोना नोंथां।
औ नोथां।
जेरै जों बेफोरखौ हमना लायोबा जोंहा निजा खाम जथा दङ। सिफुं दङ, सेरजा, थरखा, जाबस्रिं बिदिनो जोंहा जाय माने आगजुखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दामनानै बा रंजानानै बाजानानै जोंनि हारिखौ बुहुमाव मोनसे बर' हारि होननानै जोङो माने सिनायथि होबोबाय दं आरोना आरोबा जों माने सिनायथिखौ मोनबाय दं बा जों बेनि जोङो मोनसे मुंदांखाबो जाथि बा हारिना जोङो सिनायथि मोनबाय आरोना। बिदि आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ जेरै हमनानै ला माखासे जोंहा दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गि माने गोदो गोदो फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंहा माखासेफोर दङ जेरै दानाय लुनायाव बुंब्ला जोंहा इन्दि सिजों बिदिनो इन्दि सि बानायनानै गाननाय। बिदिनो गामसा, आर'नाइ बिदिनो माखासे माने एम्फौ फिसिनानै गोदोनि दिनाव जोङो दानि बायदि गोनोखो आरि मुगानिथ' जेबो मेसिनफोर गैयामोन नालाय जोंहा बिदिनो एम्फौ फिथोब फिसिनानै बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायनानै जोंहा माखासे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना फोरोंबोनाय लेखा बे माने गामियारि आदबजों बेजों जोङो बानायनानै दानाय लुनायखौबो जों गानोननायखौ नुनो मोनदों दा बेबदि दानाय लुनानै गाननानै जिखिनि नुबोनाय बा जों आबै आबौमोनहा जोंनो होखालांनाय जोंनो नेरसोन बा आसार खान्थिखौनो जोङो दिनैसिम माने बाहायनानै जोङो माने जोंनि बे हारि खौ माने गोख्रों हारि हिसाबै जोङो मोनसे बे बुहुमाव सिनायथि होबाय आरोना नोंथां। बेबायदिनो माखासे माने जोंहा मा दङ थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होननाय बुङोब्ला जोंहा निजा जोंनि हारिनि माखा माखासे जानाय लोंनाय मुंदांखा दङ जोंहा जेरै हमनानै ला फारसेनिफ्राय लायोब्ला जोंहा दङ गोखा गोखै जानायफोरा लानानै फुंखा बिदिनो माखासे मानामुनि खिफिलिवा बिदिनो माखासे गोखा गोखै जायखौ जोंनि आबै आबौमोना माने गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव खांनानै जाबोदोंमोन जायफोर जोंनि थाखाय ओरैबायदि माने साबजाथाव माने माने मा होनो बेखौ जायोब्ला जोंनि जिखिनि बेमार आजार बेफोरो माने जोंनाव जानाया माने जेबो खाबु थायामोन आरोना माने बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने गोग्गयै थायोमोन आरोना माने बेफोर मैगं थाइगंआ जोबोद मुलि गोनां माने बेफोरबायदिमोन आरोना बिदिनो माखासे जोंहा आसा खान्थिफोर दङ नोंथाङाबो बिदिनो माखासे आसार खान्थिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जे जेरै नोंथाङा मा खासे जोंनि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय थिग बेबायदिनो जोंहा आङो जि गिबियावनो आं जोंनि माखासे जोंनि बर'नि आसार खान्थियावनो बा जोंनिफ्राय गोरोबफानानै थानाय माखासे जेरैहाय जोङो मोसानाय मुसुरनाय बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसानायाव बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रिदेलाय मोसानाय दाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय खेराइ मोसानाय बारदै सिख्ला मोसा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय बेफोर मोसानाया मा जोंनि मोनसे दोरोङारि ओ मोसानाय आरोना नोंथां जायखौ बहाय जोङो जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि माने मोसानाय आरो बेजोंहाय जोंहा लोगोसे ओ जेरै माखासे दामजुफोर नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोर दामजुफोरखौ लानानैहाय जोंहा खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोंहा गोबां रोख खोमनि खुगा मेथाइ दंफायो गोदोनिफ्रायनो जोंहा आ आजौ आजै मोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइफोर आरो गोदान मेथाइफोर। बेफोरबायदिखौ जोङो माने मोसानाय रंजानाय आब हाबायाव जोंहा बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा दोरोङारिफोर जोंहा फोरबोफोर बुंङोबा जेरैहाय बैसागो फोरबो जाय बैसागो फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि गाहाय फोरबो आरो। बेखौ जोहा स्नि सान फालिनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मा ओ मागो फोरबो दं आरो काति फोरबो दं बे मोनथाम फोरबोआ जोंनि गाहाय फोरबो होनना जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा फुजा हिसाबै फालियोबा बाथौ फुजा दङ आरो खेराइ फुजा बे मोननै फुजाया जोंनि गाहाय फुजा आरोना नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनायबा जोंहा बर' समाजाव दङ। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जेरै उम अनला नार्जि बायदिसिना आरोना नोंथाङ सबायफोर बे बेफोरबायदि दाउ अमा बेफोरो आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंहा जि जि आइ टेक मोननाय जुग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन होनना बुंनाय बेखौ जोंहा गासै एबा जोंनि बर' हारिया नैजिसेथा जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों आरो ना नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा ओ जामुं आदार बा लोंग्रा आदारफोरनि बागै बुंनो थाङोबा होमबा जौ गोरान बिदिनो जोङो माइब्रानि जौ बिदै बिदिनो जोंहा जौ गिसि दङो बिदिनो जोंहा ना फाम जानायनि बागैबा नाफामाबो जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों जेरै जोंनि अनला ओंख्रि बिदिनो जोंहा माखासे गोखा गोखैफोरा मोननो हादों बिदिनो जोंनि नारजि ओंख्रि। आरो जोंहा खारदैयाबो मा जि आइ टेक मोननो हादों बिदिनो जोंहा मोनसे जोंनि हाग्रा ओनसोलाव बा थोरि थानाय ओनसोलाव रज'ग्रा जाय खेरादाफिनि जायखौ जोङो माथि गालदाब होनना बुंनाय जायो। बेबो जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ औ।
जाय मैगं हारिनि मोनसे लाइफां आरो बेजों लोगोसे गंगार दुनजिया। बे गंगार दुनजियाबो जोंहा जि आइ टेक मोननो हानाय। बेजों लोगोसे जोङो माखासे दानाय लुनायनि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा दख'ना। गामसा जोमग्रा बिदिनो आर'नाइ आरो जोंहा मा आसिमा होनना बुंनाय दं मोनसे जायखौ जों इरि सिल्क होननाबो बुंनाय जायो इंराजि रावावहाय। बिदिनो दामनाय देनायफोरनि मादाव जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दोरोङारि दामजुफोरनि मागाव जोंहा खाम सेरजा सिफुं गंगोना जथा थरखा बेफोरो जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जोंहा जि आइ टेक मोननाय लोगो लोगो मा जायो बे जि आइ टेक मोननाय लोगो लोगो बयबो बुहुमावनो सिनायसिगोन दि बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दामजु बा बर' हारिनि थाखायल' आरोना नोंथां। बेखौ रावबो गुबुना सेनानै लाहैनो हानाय जेबो गोहो बा मोन्थाइ गैलिया आरो।
औ औ।
औ। बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि गाहाइ धोरोमा मा जोंहा बाथौ। जोंहा बांसिन बर' सुबुंफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ जोंहा सिबिबोगासिनो फुजिबोगासिनो आथिखालाव बेयो मा जोंहा सिजौखौ जोङो बाथौनि ओ गायनानैहाय फुजिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बे सिजौआवबो आथिखालाव जि आइ टेक मोननो थांगासिनो होननानै खोनानो मोननाय जादों आरोना नोंथां।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे हाबा हुखाफोराव बागै बुंनो थाङोबा जोंहा आबाद मावनाय। जोंहा मा दोरोङारि आदब खायदाजों आबाद मावो जेरै मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालेवनायाव जोङो मा मा नांगोल जुंगाल बाहायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा मै बाहायनाय जायो हाखौ समान खालामनो थाखाय। बेफोर आदब खायदाखौ बाहायनानै गोदोनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा आदब आबाद मावोमोन। आरो बे आबादफोराव जोंहा मा बाहायोमोन फेसेव हासार गोबोर हासार खानस्रि हासार बेफोरबायदि हासारफोरखौ जोंहा बाहायनानै आबाद मावनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो बेबायदिनो जोंहा बर'फोरा गासैबो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बा ओ हाग्रा ओनसोलाव मोननाय मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओंख्रि संनानै जायो आरो जाय मैगंफोराव जोंहा गोबां मुलिनि गुन थायो।
अ औ
थिग बेबायदिनो जोंहा आबाद मावनायाव बुङोबा जोंहा गाहायै मा आबाद मावो फाथो माइ बेफोर आबादखौ जोंहा मावनाय जायो। आरोोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा आलु आबाद कबि आबाद थाइबें आबाद फान्थाव आबाद बेफोरखौबो जोंहा मावनाय जायो बिदिनो लाफा लाइ बेफोर आबादखौबो जोंहा मावनाय जायो आरो मुला आबाद। जोंहा गुबै ओ बे आबाद मावनायनि अनगायै जोंहा मा जिब जुनार फिसिनायावबो जोंनि हारिया उन जानानै थाफिनाखै आरोना नोंथां जेरै ओह अमा बोरमा मोसौ फिसिनाय मैसो फिसिनाय। थिग बेबायदिनो दाउ हांसो बेफोरबायदि फिसिनानै जोंहा बर' समासआव हाय ओ जों जिउ खुंगासिनो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां जोंनि हारिमुखौ बुंनो थाङोब्ला बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ना दा जोंहा माखासे आगर फोरबो दं हाजो आगर फारौ मेगन दावराइ मिथिंगानि बिफां लाइफां बायदिसिना आगर जोंहा एरफबनानै दख'नाफोरावहाय बा फाससाफोरावहाय जोंना होनाय जायोमोन आरो जेरै थाइगिर बिबार बायदिफोरखौ। नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बे समावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां? उनावफोर खाबु मोनोबा फिन रायज्लायफिनलायसै नोंथां। दे अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे।